हेल'
हेल' ओं नोंथां खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां औ खोनादों खोनादों
ओ गो गोजोन मोनाबिलि नोंथां
औ नोंथांसिमबो गोजोन मोनाबिलि
औ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दं
अ नै नोंथां आंथ' दायो ओरैनोसो दंथ'यो
जाखांबायना नोंथां
जाथ'वाखैनो नोंथां ओरैनो जिरायना दंथ'यो
ए जोंहा जाखांबायानो जाखांबाय जोंहा
औ औ
होमबा दायो जुदि नोंथाङा फ्रिब्ला जोङो दान्दिसे सम एसे मोनसे आयदा लानानै सावरायनोसै नामा नोंथां
अ सावरायजागोन नोंथां
औ औ बिदिब्ला दायो सोलिबाय थानाय जि बोथोर बे बोथोरनि सायावनो सावरायनोसै नामा नोंथां
औ जायो दे नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायग्रोनानै होदो दा मा मा थासारि जागासिनो दङ नोंथांमोननि जायगायाव ओनसोलाव
औ औ जागोन दे नोंथां दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होमबा
औ औ
दा बे दैज्लां बोथोरखाय ओरैबायदि जोंथिं माने जागासिनो आरो बै सिगां समावहाय एसे जेनेबा सानदुं बिराद दुंदोंमोन बिदिनो गेजेर गेजेर अखा हालाय सानदुं दुंलाय बिदि जाबाय थायो आरो आरो बिनिफ्राय जे सानदुं दुंबाय होनबाथाय आरो माने जिबायदि दै लोमनानै दंमोन जिबायदि दै जादोंमोन गायनाय फुनाय समाव बेफोरो माने हरखाबैनो माने सान्दुं एसे दुंबानो रानो आरो माने बेबायदि सिस्टेम ओमफ्राय साननैसो माने सानदुं दुंबानो गायनाय फुनायनि थाखाय बिराद माने उसुबिदा जायो जायनि थाखाय माने मेचिन लालायनानै माने दै बोखोनांगौ जायो बरिंनिफ्राय बा फख्रिफोरनिफ्राय हाखरफोराव जमा जानानै थानाय दैफोरनिफ्राय बेफोरबायदि माने बरिं बहायलायनाय ओमफ्राय दै मेचिनजों सारलायनाय जायो आरो अखा साननैसो हायाबानो बेनिफ्राय जै माने आरो मोजां जुदि सानसेयाव अखा हाबाय होनोमबाथाय बिराद माने दै जानोसैलै आरो दाथ' आरो नैबे साननैसो बिराद अखा हानायनि जाहोनाव माने जोंथिंजाय बिराद दै जादों एखेबारे माने लोमसाव -लायनाय जादों आरो खन्द' खन्द' बिदिनो माने ओनसोल लाय ओनसोल साखाथि फाखाथिनि बिदिनो गामिफोरावबो माने दैबाना जालायनायखौ नुनो मोनदों आरो जों जाय मे बिरादनो ओरै जोंनि सानजा फारसेथिंथ' बिराद दाखालि अखा हानायजों आरो दिनैबो माने बिराद अखा हादों जायनि जाहोनाव माने एखे लामाफोरानो माने लोमसावदों बिदिनो हाखर सोरनिबा सोरनिबा फुख्रिफ्रा लोमनानै नाफ माने एखेबारे एभेलेबल जालाबायनायखौ मोनदों आरो माने ना फ्राबो माने बिदिनो उसिनानै थांबाय फुख्रिनिफ्राय
औ औ
बेनिफ्राय जाय फाराफारि बिदिनो साखाथि फाखाथियाव बिदिनो सानाय ख'खा सानाय सेन सानाय बेफोरजों माने बिराद ना मोनलाबायनाय मोनदों आरो माने फुख्रिनि नाफ्राबो बिदिनो थांला जोबबाय उसिलाबायनानै आरो बिदिनो दाखालि बावैसो गायनाय ओ माइफोराबो माने बिदिनो दै बांद्राय जानानैहाय अबेबा अबेबा माने गुदों बिदिनो लोमसावदों बालाबो अबेबा अबेबा एसे फबदों बिदि जादों आरो आरो बिनिफ्राय जायफ्रा माने गायनो मोनाखै बिसोरो माने दै नेबाय बायनानैनो माने थानांगौ थानो गोनां जादों। आरो बिनिफ्राय अखा बांद्राय हानायनि जाहोनावबो माने दैखौ मोनदोंब्लाबो माने बांद्राय माने दै मोननायनि जाहोनावनो माने गायनोबो उसुबिदा एखेबारे हा गोमोनजों खुनु माने आलि गैलायासै माने दै बोहैलांनाय बेबायदि जादों आरो मथथे जोंनि ओनसोल ओनसोलाव‌ माने अखा जे हाबाथाय माने बिराद लोमसावला जोबनाय बेबायदि जायो आरो बिनिफ्राय अखा गैयाबाथाय एखे खरान बेबायदि जागासिनो आरो दायो साननैसो दाखालि साननैसो माने बिदिनो माबादोंमोन सान्दुं दुंदोंमोन नै दायो अखायानो हाबाय थायो आरो ओमफ्राय बेलासि समाव बिदिनो सान्दुं दङो बेनिफ्राय फुं समावथ' आरो फ्राय दायो अखायानो हागासिनो माने मोनायावबो हादों मोना समावबो हायो नै दा गैथ'वा दा दसे थानानै हासिगोन नै बोथोरानो एसे माने अखानि लामा लाहांदोंलाय आरो जै हाबाथाय माने ह हरसे हाखायो आरो माने फुङावबो हायो आरो बेबायदिनो हानानै एखेबारे माने खन्द' खन्द' बिदिनो जायगाफ्रा माने लोम लोमसावजोबदों फुख्रि लोमसावदों नाफोरा माने एखेबारे ओ फुख्रियाव हगारनाय नाफोराबो माने थांनायखौ नुनो मोन्दों आरो थारमाने
औ बिदिब्ला दैबानानि जोहै गोबां खहा जादों आरो नङा होमबा नोंथां
औ दैबानाजोंनो माने एखेबारे खहायानो होननानै बुं जायो मानो होनोबा बे गायखानाय माइफोराबो माने गुलांदों आरो दायो बेनिफ्राय माने नैबे गायगदानजों माने मैया दाख्लैसो गायबाय दिनैनो माने अखा जुब जुब हानायनि जाहोनाव एखेबारे माने बिदिनो गायखानायानो माने फबजानाय बेबायदि जादों आरो नोंथा दा नोंथांमोननि ओसोलथिंलाय माबायदि जादों नोंथाङाबा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव दासान्दि दा जाखिनि माने गोबांथार अखा हानायनि जाउनाव बेफोरबायदिनो फुख्रि फोर लोमला लोमसावदों दैबाना जानानैहाय। फुख्रिनि नाफोरा थांदों थिख बेबायदि नो जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो थासारिया नै दा साननैसो बि-बिदिनो जागासिनो दं आरो नोंथां।
औ।
औ गायखानाय माइफोराबो बेबायदिनो ओ मा होनो जोंनि ओनसोलाव ओरैबायदि जायो जे दहला हाफोरखौहाय बे आमथिसुवानि सिगाङावनो जोंना खायफाया गायखाङो आरो माखासे बोरि ओनसोल थायो नङा होमबा बेफोर हा खौहाय ओ माने अखायाथ' बिदिनो जोंना सम मोनसे हायो सम मोनसे सानदुं खरान होयो बेफोर बायदिनो जाउनाव माने माखासे खरान होनायावहाय बे बोरि बोरि बाहागोखौ माने गायनो हायाखैमोन आरो। दायो माने गोबांथार हानानै होलायबाय आरो ओ बेनिखायनो दायो आरो फिन मानसिफोरा बे बोरि हाखौ गायनो थाखाय थियारि खालामलायबाय आरो। माने बेबायदिनो माखासे माने साननैसो सिगाङाव गायनानै लानाय जाखिनि दहला हाफोराव गायखांनानै लानायफोरा माने गोबांथार अखा अखा हानायनि जाउनावहाय बियो माने गुलांनो हमलायबाय आरो माने ओरैबायदि जायो बोरि हानि थाखाय गोबां अखा हायोब्ला मोजां जायो आरो एसे दहला हाफोरनि थाखाय ओमफ्राय माने गोबां माने गोहोम गोग्लैहोयो आरो गाज्रि गोहोम गोग्लैहोयो बिदिनो गायखानाय हाफोरा आलिफोराबो गोबांथार दै फैयोब्लाथ' गु-बायलांजोबो नङा होमबा। बेबायदिनो गायखानाय माइफोरा गाज्रि जादों आरो आरो जोंनि ओनसोलावथ' दासान्दि आङो नुनो मोनदों माने गोबांथार हाजोनिफ्राय दै दैफोरा लोमला फैनानैहाय ओ बिदिनो न'-बांफोरावबो लोमफैदों। ओ बिदिनो न'खौथ' एसेबां बेफोर बायदि बुखारलांद्रायाखैब्लाबो जोंनि ओनसोलाव माने ओ जिब-जुनारफोरनि थाखाय थानो ओ बिसनि थाखाय गांसो गैया जानायखौ नुनो मोनदों आरो जेरै जोंहा न' फोराव ओ मासे मानै जिब जुनार जेरै अमा मोसौ बोरमा बेफोरखौ फिसियो नङा होमबा। बिदिनो अमाफोर खानो थाखाय जायगाफोर गैया जा जादों आरो मोसौ, बोरमा बेफोरनि थाखाय गांसोफोर गैया जादों बिदिनो गोबां प्र माने जेंनाजों मोगा-मोगि जानांबाय थानायखौ आङो जोंनि ओनसोलाव दासान्दि नुगासिनो दं आरो।
ओ
औ बेबायदिनो बोरि बोथोरखौथ' मा बुंबावनो नङा होमबा नोंथां। दाथ' बोथोरा औ। औ बेयो आथिखालाव गोबां आगु जाबाय माने सिगांग्रो जाबाय। जेरावहाय माने ओ गोबां थार ओ सिगाङाव माब्लाबा बोसोरावहाय गोबांथार अखा हायो आरो माब्लाबा बोसोरावहाय गोबां खरानजों खरान होयो बेबायदिनो जायो आरो आरो जों जोंनि बे आबादारि बर'फ्राथ' आबाद गाहाय सुबुं नङा होमबा बेनि खायनो माने अखाखौ अखानि सायाव सोनारनानै बिसोरथ' आबाद मावनानै जायो नालाय। बेनिखायनो अखा अखा हायोब्ला बिसोरो गायनो मोनो आरो खरान होयोब्लाथाय बिसोरनि गायखानाय माइफोराबो माने गाज्रि जालांनायखौ नुनो मोनो आरो मानो होनना बुंङोला जोंहाथ' माइ आबादनि थाखाय जोंनो थोजासे बिबांनि दैखौ नांथारगौ नङा होमबा औ बिनिखायनो दायो बिदिनो अखा हानायनि सायाव सोनारो मालाबा बार रा हायो मालाबा खम हायो बिदिखौ नुनो मोनसै आरो
औ
औ
बेफोरो माने मोनसे मिथिंगानि सोमजिहोनायसो नोनानै आरो बेफोरखौ गासै बो बे अखा जि समाव जिबायदि हानांगौ बेफोर नो हायैनि जाहोनानो जोङो मानसियानोबो होननानैबो जोङो साननानै लानो हायो मानो होनोब्ला जे जेसेबांनि बार गेबेनाय बा बोथोर थिगि खालामनाय बिफां लाइफांखौ दानफैनाय हाग्रा बंग्रा फोजोबस्रांनाय बे गासैबो माने मानसि खालामामनाय होननानै जोङो बुंनो नांगोनना नङा फ्राय बिदि
औ औ नंगौ नंगौ
बिफां लाइ उम औ अरनबारिनि बेफोरनि जाहोनो नांगौ समाव माने नांगौ बायदि अखाखौ मोना नांगौ बायदि समाव जिबायदि सान्दुं लुनांगौ बेफोरबायदिखौ मोना नैबेफोरबायदि माने जानो हमबाय आरो माने खरान बांद्राय जाबाय माने आरो अखा हायोबाबो बांद्राय हानायनि जाहोनाव बिदिनो माने लोमसावनाय दैबाना जानाय
बेफोरखौ बांसिन नुनो मोन
औ
मोननाय जायो बिबाय आरो बेफोर बादि नो आरो
दायो समाबो जाबाय जोंना नोंथां औ बे सावरायनायखौ औ औ औ औ दे नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां सावरायनानै गोजोन गोजोननाय मोनबाय औ
औ नोंथांनिसि सिमबो साबायखर थाबाय